बेलासेनि गोजोन हामग्लायनाय नोंथांसिम जासिहरनाय थाबाय
नोंथांजोनिसिमबो आंनि थिंनिफ्राय बेलासिनि गोजोन हामग्लायनाय जासिहरनाय थाबाय
औ जों दिनै मोनसे टपिक लानानैसो आं नोंथांनिसिम कल खालामनाय जादों
औ
बे टपिकआनो जाबाय जों ना हमनाय
औ नाखौ बोरै हमो आरो बोरै बोरै बहा बहा थायो आरो मा मा ना थायो बेफोरनि सायाव सावरायगोन ने
औ बेफोरनि सायावनो जों सावरायनि
सावरायनायनि सिगां जोङो ना हमनो थाखाय मा मागो बेसादनि गोनांथि जायो जों बेखौ मोनथिग्रोना लानाया गोनांदां
औ बेफोरनिबो जों गोनां जागोन नङाब्ला जों बोरै नाखौ हमगोन जों आखाइजों माखासे जाय ओ जायगाफोराव जों हमनो हाया माखासे जायगा फोरावल'सो जों आखाइजों हमनो हायो बेखायनो जोंनो ना हमनायाव जिफोर आइजेंफोरखौ नांगौ जायो बेफोरखौ जोङो जि जि आइजेंफोरखौ नांगौ जों बेफोरखौ लाग्रोनांगौ बेफोर आइजेंफोरा जोंहा जों मिथिखागौ जेरै जेखाइ ओ खादा दांगि आरो बिदिनो खबाय ना लानो थाखाय खबाय नांगौ जायोना
औ फासि जे आरो बिलो दैमाफोराव हमनोबाला सारग्रा जे बेफोरबादिया गोनांथि जायो आरोना
औ
बेखायनो जोङो ना हमनो थाङोब्ला जोंना लाग्राबोथ' नांगौ जायो बालथिंफोराव लाबालाय बहा थो जानो बेखायनो जोंहा आखाइजों हेबनाय खबाइआ मोजांसिन जायो ना लानो थाखाय मानो होनबा बेयावहा दैबो थाया नालाय
औ बे खबाइआ मोजां जायो जोंहा ना लानो थाखाय
होमबालाय गिदिर गिदिर नाखौहा आखाइजोंथ' हमनो गिनायसो मोनोहाय
औ नोंगौथ'
बेखायनो जोङो नाखौहा‌ जोङो बिलोआव गुरनो थाङोब्ला जेखाइजों गुरनाय जायो आरो दैसाफोरावबा जोङो सो जेफोरजों सारब्ला मोजांसिन जायो आरोना होमबानिया मोनो आरो थेनानैबो जोङो हमनो हायो माथो ना सारनानै
औ बिदिब्ला गोबां ना जमा जायो बेयावनो जों आखाइजों हमनो हायो।
नोंगौथ' जों बेबायदिहैनो गोबां नाफोरखौ मोनथिनो हायो मा मा ना दङमोन नालाय
बिदिनो गोबां नाफोर दोङो जेरै जों दुब्लिफोराव बिदिनो मोनो
ना बोथियाखौ मा होनो नों ना बोथिया ना ना खां ना खांख्राइ ओमफ्राय बे एम्फौआ बोर बियासोना मा होनोमोनथाय नङा नङा एम्फ एंख्रब होनो एंख्रब
औ बेफोरखौ जानोबो जो जोबोर मोजां नाङो
नास्राय आरो ना बर' ना खांखिला बेफोरबायदिया गाजा नाङो आरोना हमनायावबो
औ
बेफोरखौ जों बांसिन बिदिनो दुब्लिफोराव मोननो हायो आरो
औ आरो फुख्रियावबो ना होनानै मेसें बोथोरावहाय हमनायावहा गाजा ना जायो आरोना दै सारनानै मेचिनफोरजों
औ नंगौ
हमनांगौ आरो जानांगौ जानायावथ' रावखौबो बासा बासि गैयाहाय गासिखौबो नाखौ जानांगौ ना मावा फिसा फिसाया एसे गोखा जायो आरोना बाथोन बानायोब्ला होमबाबो गोथाव जायो।
गोबां जानो मोजां नाङो जों बेफोरखौ ओंखामफोरजों
हम खादाजोंहा बिदिनो दुब्लिफोरावहा ना गजबनाय दायो गरमावहा जोबोर इन्टारेस्ट जागोन हबनो साथा लादो आरो खबाय लादो आरो खादा लादो आरो दुब्लि दुब्लि बेरायदो
जेरावहाय एसे एसे दै दङो एसे गुसु बेयावहाय खादा हो
औ नंगौथ' आरो बिसोरो गरमनि गेजेरजों दै दैया गु दुं जायोब्ला बिसोरो दैफोरावहा जमा जायो बेयावनो जों गरम लाला नाफोरखौ गोबां मोननो हायो।
नंगौ बेबायदिहैनो जोङो नाफोरखौहाय गोबां मोननो हायो आरो फोराननानैनोबो जानो हायो। आरो ना फिसा फिसाखौहाय जोङो बर'नि नेमाव दङ नालाय नाफाम बनायन नानै जानाय बे नाफामबो बानायनो हायो ना फिथिख्रि ना मावा बिदिनो ना फिसा फिसाफोरखौ आरोना। एसे सायनानै मोजां सुनानै फोरानदो रानहोद्रायनाङा ओ ओमफ्राय मेवाजोंबो ब बानायो होननाय खोनादों आङो मेवाजोंबो बानायो दा आं नाथायबा हले थास' गोसोम होनानै बे देनायनिया गोथावसिन जायो आरो नाफामा।
औ नंगौ।
नाफाम जानाया जोंनियाव गोदोनिफ्रायनो हुदा दंखायो नालाय बेखायनो जों बेखौ गारनोबो हाया ना हम आरो बानाय आरो जा।
गोदो गोदायनिफ्राय फैनाय हुदाफोरखौ जों बोरै बावनो हानो?
बेनो हायगारनांगौ आरो बानायथारनांगौ।
औ नंगौ।
आरो बेफोरबायदि ना फिसा फिसाफोरखौ खादाजों हमनायाव बारा मोना जेखायजों गुरनायावसो बि बिसथि बियो बुरजा फैयो आरोना बेखायनो जोङो जेखायजों दसे एसे नांगौ जाब्लानो जोङो गुरहैदो आरो लाबोनानै सुनानै फोरानद हमदो आरो बायनानै जादो बेबायदि हैबासो गोबां गोथाव जायो।
औ नोंगौ। लोंबाय ना खौ ना गोनसबो जों संनानै जायो। आरो ओंख्रिफोरखौ जों होनानै जानो हायो। गासैबो ओंख्रियावनो होनानै जानो हायो। जेरै जोगोनारजों ना। बे गोबां ओंख्रिफोरजों लाय मोनो संनो हायो।
नंगौ दा जोङो नाजों अनला आरो थाइगेर अनला आरो बे खांख्रिंख'लासे नामा बेफोरजोंबो जों गोबां जानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो। आरो जोंबो जोंनि गोदोनिफ्रायनो जोंबो मोनजाबोदों आरो।
औ नंगौ।
अनलायावनो बेस्थ खाहाय।
बियो गोदोनिफ्रायनो फैखानाय जों जोबोर मोजां नाङो बेफोरखौ खौ जानो।
औ औ नोंगौथ' मैथा खारैजों एसे हमहैनानै लाबोनानै सायनानै संनानै जालाय एथ' गोथाव नाङो।
बिदिनो जानाय लोंनायफ्रावहा गोबां जानांगौबो आरो मावनांगौबो आरो नाखौहा हमनानै जानांगौ बेसेथो बायनानै जानो।
हमनाया गोथावसिन जायो गाव हमनाया। बेखायनो जोङो सान्दुं गोसा जाब्ला दुब्लिफोराव हमनानै जानो ना
माखौथो होनो खसथ'नि फिथाइआ गोदै होननानै।
औ नोंगौ।
होमबालाय ना हमनो थाखाय जेखाइ जोंनिया मोजांसिन जागोन ना खादा जोंनिया?
जेखायानो मोजांसो। जागोन मानोना बेयाव गोबां नाफोर फैनो फैयो।
औ खनसेयावनो बुरजा बुरजा फैखागोन ने ना बुरजा गोनाङाव।
औ। दिनैनि रायज्लायनायखौ जों एसेयावनो दोनथ'नसै।
जागोन होमबालाय जोङो दिनैनि रायज्लायनायखौ एसे खिनियावनो दोनथ'बाय।
औ दे।